हेलौ खोनादोंना नोंथां औ। मा खालामदो नोंथाङा दा?
आं दा जनानै दङ नोंथां
औ ओ नोंथांजों आङो जोंनि बर'फोरनि बैसागु फोरबोखौ मा माबायदि फालियो नों नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ आंनो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा एसे
औ हागोन नोंथां। जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि बरफोरनि फोरबो रंजालि बैसागुखौ ओम फार्स्ट दाउ मोसौ मोसौ बैस फालियो बेवहाय मोसौखौ थुखैनोलाङो
औ औ नंगौ नोंथां
गोबां ओ जो आगजु बेसाद नांगौ जायो जेरै फान्थाव दिडिग्रि लिरथि थाराइ बायदिसिना बेनिफ्राय जों थुखैनो लां नानै मोसौखौ थुख मोनसे सल' खनो बेनो जादों लाव जा फान्थाव जा बेबनिफ्राइ जोंङो मोसौखौ थुखैखांनानै फैनानै न'आवहाय बेफोर हानाय गास बेसादफोरखौ नखर न'नि उखुममुदायाव सारो सारो
औ
बिनिफ्राय बिनि उनाव जों बैसागुनि से खालारावहाय जोंनि ओनसोलनि आबौ आबै जोंनि गेदेरस सुबुंफोरख खौ जों सो गोदो जोंनि गोदोरसि सुबुंफोरनि ओमफ्राय जोङो बोर लायो
औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनावहाय बिनि अखानायै बेनिफ्राय जोङो हाय बेसे बैसागु मोसानो मोसायो गामियावहाय
औ नंगौ नोंथां।
बिनिफ्रायहाय जों बिब्दिनो बैसागु मोसानानै मागिनानानै जेखि हिनिम ओह अननानै हरनाय फैसा रां रुफ हा माइरं बेफोरखौहाय जमा दोनथुमनानै मो बैसागु मोसा थांनायनि उनाव जयैहाय मोनसे खाना जायो
थो
बेनि उनावहा फाय जोंनि बे ओनसोलावहाय बैसागु बिदायनि थाखाय मोनसे फांसन खुंनाय जायो बेवहाय जोङो जोंनि ओनसोलनि गासैबो गेदेमा सुबुं आबौ आबै बिदा फंबाय गासैबो ज जयैनोहाय ओ गाजा गोमजायै मोसायो रंजायो सल खनो बायदिसिना
औ
दिन्थिफुङो।
औ नंगौ नोंथां
औ उ बिनिफ्राय
औ
आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो हागोन नामा?
गोन नोंथां हागोन।
अ बिदिब्ला नों बिथांमोननि ओनसोलावहाय रंज जालि बैसागुखौ गिबिनिफ्राय जोब जासे माबायदि फालियो नोंथाङा आंनो फंनैसो से फोरमायनो फोरमायना होनो
हागोन नोंथां हागोन नों थां ओ नोंथाङा ओ नों बिथाङा होनलांनाय बायदि जोंनियावबो ओ सैथोनि ओ‌ जोब्था लासखालि जोङो ओ मोसौखौ दैमायाव लांना थुखैनाय जायो आरो नोंथाङा होननाय बायदि जेरै जोंनो मोसौखौ थुखैनो था खाय दिग्लि गुथि थार-थाराय हालदै फान्थाव पानिलाव बेफोरखौ जोङो हानानै लानाय जायो आरो नों बिथां गिबियावनो औ बिनि राज जों बेखौ ओ आरुं खाथि फिसाजों माला सुनानै मोसौनो गानहोयो आरो जों दिग्लि दिग्लि गुथि बिलाइजों थारायजों जों मोखौखौ ओ जेनेबा सारना सारनानै होयो आरो जेनेबा जोङो बेफोरजों बुनाय बुस्रोयो आरो जेनेबा बुयो बेखौ ओरैनो। बिनि उनाव जोङो बेखौ औ नोंथां नोंथां बिनि उनाव जों बेखौ दुब ओ थुखैनो लाङो जेरै हाखर नङाब्ला जोङो दैमाफोराव थुखैहैयो आरो नोंथां नो थाङा दि आवगायसो सिगाङाव बुंलांबायस जोंनिनो गोदोनिनो आजौ आजौ मोना गालांनाय खुगा मेथाइ दङदि जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसो जेरै बारिबाय था बे मेथाइखौ जोङो खननानै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव जोङो ओ मोसौखौ ओ फागा गोदान होनानै जोङो बेनि फागा ओ गोजामखौ जोङो दैमायाव ओ दिग्लि गुथि बिलाइ जों थाराय बिलाइ जों थुनानै गारबोयो आरो बोरायखौ नोंथां थुखैखांनायनि उनाव।
औ।
आरो जोङो साराय खिथौनि हांगारखौ जोङो आ ओ थाव गुबैजों जोङो बेनो फोननानै होनाय जायो आरो फथा फोननानै होनाय जायो आरो जों नों थां बेखौ मोसौखौ औ बिनि उनाव जों मोसौखौ ओ गांसो जानो थाखाय ओ बे सानखालि जों उदाङै हगारना होनाय जायो आरो नोंथां मोस
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव जोंनि से खालार खालि मानसि बैसागु होनना बुङो जायखौ जोङो बिखालि ओ जोंनि बरनि दखना थावसि रेगे रेगां आगरनि फास्रा लानानै जोङो ओ गिदिरखौ खुलुमो उन्दैखौ सनमान होयो आरो नोंथां
औ औ।
जोङो आ बर'फोरनि आ खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थरखा जाबस्रिं बेफोरखौ लाना जोङो न'खर न'खर बैसागु मागिहैयो आरो नों थाख औ औ जेरै जोंनि खुगा मेथाइ। आ बेफोरखौ खन्नानै जोङो बैसागुखौ रंजाहैनाय जायो आरो। आरो जोङो जायनिबा न'खराव मोसा सायो ओ बिस ओ बे नखरनि सुबुंफोरा जोंनो अननानै थ ओ रां एसे माइरं एसे जि अनसुंथाइ हरो जोंनो अननानै जों बेखौ आजावनानै लायो आरो नोंथां।
औ औ।
बेनि उनाव जोङो ओ बैसागुनि ओ जोबथा खालार खालि जोङो ओ जौसे एक बि ओ बिदनि जोङो गोखा गोखै जानाय जायो आरो नोंथां।
औ
नि आबै आबौमोना बुंलांनाय बायदि जेरै ओह बे ओ गोखा गोखैखौ जायोब्लालायनो जोंनि देहानि बेमार आजार खानो हामो होननायखाय जोङो बेखौ दासिमबो ओ मानिबोयो आरो नो थां मानिनानै जों दासिमबो औ। बैसागिनि ओ जोबथा खालार खालि जों बे गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो नों थां औ ओ आरो जोङो बैसागुनि जोबथा खालाराव जेरै मोसानानै जा एसे माइरं हरदोंमोन फैसा एसे अनसुंथाइ हरदोंमोन बेफोरखौ जोङो ओ ओ लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां जेरै दैमायाव जानाय जायो ओ जेनेबा जों फोथारफोरावबो जानाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां ज जनो औ औ। बेनि उनाव जों बैसागुआव मोनसे फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो जोंनि थार फोरबो हिसाबै आ बा खुंग्रि हाजोखौ जोङो ओ मोनसे बैसागुआव जोंनि गोथार फोरबो हिसाबै जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां। औ। बेवहायबो जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना जाब स्रिं थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो बावखुंग्रि हाजोखौ गाजा गोमजायै मानखोहैयो आरो। नोंथां औ जेरै जोंनि बर' नि आ दखना थावसि रेगें रेगें आगरनि फासोरा गस्ला गोजा गाननानै आ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ जोङो गासैबो बे बावखुंग्रिखौ मोनसे जोंनि गोथार थानसालि हिसाबै जोङो ओ फालिनाय जायो आरो नों बिथां बैसागु फोरबोआव औ आरो बेवहाय गो बां फालांगिरिफोरा जोंनि बर' आइजो फोरा गावनि आखाइजोंनो ओ दानाय एरनाय दखना थावसि बेफोरखौ जोङो ओ बेयाव फालांगि खामफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। नंगौना नोंथां औ आरो जेरै जोंनि बर'निनो दोरोङारि ओंख्रै जेरै अनला दाउ सबाय साम' ओ खांख्राय ना बेफोरखौ जोङो ओ बे मोनजायो आरो जोंनि बरनि आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो संनाय ओंख्रि जोंनि बरनि दोरोङारि बेफोरखौ जों ओ जोंनि बरफोरखौ ओ फानफैनाय ओ बेफोर नुनो मोनो आरो नोंथां बेयाव। बावखुंग्रि हाजोआव औ जोंनि बर'नि मोनसे जे बियो गोथार ओ मन्दिर हिसाबै जों फालिनाय जायो आरो नोंथां बैसागो फोरबोआव बा खुंग्रि हाजोखौबो औ नोंथाङा बाव खुंग्रि हाज जोनि ओ सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां नोंथाङाबो थांफेरबाय जानांगौ बावखुंग्रि हाजोआव?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो ओम बैसागु खोनानायावथ बावखुंग्रि हाजोआव बैसागुनि सेख खालारावनो गाखोनो फोरबोखौ जागायो होननानै खोनानो मोन मोन्नाय जायो दासिबो आं थांनानै नु है फेराख खै नाथाय गोबां सुबुंफोरनिफायनो खोनानो मोनदों बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो उम जोंनि बर' रनिग जे गाननाय जोमनाय ओ दखना थावसि आरनाइ गामसा बेफोरजों थांनानै बावखुं खुंग्रि हाजोखौ गाखो होयो होननानै खोनानो मोन नाय जादों आरो गोबां सुबुङानो थांङोबो
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेवहाय थांब्ला माने गोदोनि
औ।
समाज हालांनाय जारिमिनफोरनि बागै मोनथियो होननानै मोनथिनो मोननाय
औ औ नंगौ नोंथां
औ बिनिफ्राय बेयावहाय मानसिफोरा गाखोहैनानै गावनि गोसोखौ गोजोननाय मोनो एबा हुम बावखुंग्रि हाजोनि मिथिंगा महर खौ नुनानै गावनि ए दुखु दाखा फोर खौ बावनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो होननानै मोन्थिनो मोननाय जा आरो बेयावहाय जोंनि बर' नि गोबां ओ
बायबा।
दिन्थिफुंनाय जेरै ओ ना गुरनाय बादायलाय नाय, मोसानाय बादायलायनाय, खेराइ, बागुरुमबा, बायदिसिना दिन्थिफुंनाय बो नुनो मोनो होननानै मोनथिनाय जादों।
औ नांगौ नोंथां नंगौ।
बिनिफ्रायहाय बेयावहाय
नोंथां? ओ जोंनि दिनैनि रायज्लायनाय समाबो जाबाय नोंथांनिसिम बैसागुनि बागै मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नों
औ आंबो नोंथांखौ साबायखर बावनो सानो नोंथांजों आङो जोंनि बरनि ओ दोरोङारि फोरबो बै सागु फोरबोनि बागै मोन मोनथिनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय। साबायखर नोंथां, बिदिब्ला जोङो जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै।
औ गोजोनथों नोंथांनिसिम औ‌।